ओ औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो। जाखांनो माने आङो दुब्लियावसो एसे दै सारफैदों।
आदसा आदसा दुब्लियाव मा थांखिजों मा खामदों आरो माइफोर गायदों नामा?
माइ गायनो माने माइखौथ' गायखांबाय गायनो माने होदोंसो जोंना दोनै।
आदसा सा।
माने बोखांनायनि उनावहा दैया रानजोबनानै
उम
हाया माने फुरा गावजोबबाय।
आदसा नोंथांदों बिदि ओ।
दै होबाय थादों आरो दायो।
आदसा सा माइ आरो न' माइ फोदों। बिब्दिबा जों दिनै माइ फोनायनि बिखयदि एसे सावरायलायनोसै नों माबायदि फोयो माबायदि जागाय जेनो फारसेनिफ्राय बुं गोन। औ औ।
फोनायाथ' जेनेबा गोदान नङा
औ।
सिगांबो होबोबाय थाबाय।
औ।
ओ बिगायावहा बिदिनो नै केजि थाम केजि बा एसे बारा जायो नै केजि बा नै ओ आराय केजि दुइ केजि बेबायदि फोनाय जायो आरो बिगायावहा।
आतसा बिगा मोन
औ माइखौ फार्स्टावनो नोंहा फार्स्टावनो नोंहा ट्रेक्टर होग्रोना लाबाय नांगोलजों नांगोलजों सैसे होनानै लाबाय सैसे होनानै बुङो जोंना।
औ।
बेनि उनावहा बिदिनो दै सोनानै दोनबाय।
दै सोननानै दोनगोन फोखांना।
औ बेनि उनावहा जेब्लानेखि एसे गुरै जागोन हाया
औ।
अब्ला ट्रेक्टरखौनो डाबोल। होबावगोन आरो खेबसे।
उम।
डाबोल होखांनायनि उनाव आरो दै सोनानै दोनसिगोन।
आदसा।
खांनायनि उनावहा। बे डाबोल एवनायावनो दै सोनानै बे आलिफोरखौ। खोनाय मानाय बेफोर
आदसा खोखांनानै दै सोखांनानै आलिफोरखौ फोनानै
औ आलिफोरखौ खोनानै औ हाखौ एसे फोमोनना दोनसिगोन आरो बेनि उनाव हा सानथाम सानब्रै बा सप प्तासेनि उनावहा बेखौ सैनै एवग्लिबावनानै
औ।
एवग्लिबावनानै माने बेखौ बर रिया समान खालामलांगोन आरो ट्रेक्टरजोंनो मै होनाय बायदि। खौ समान खालामदो बेनि उनावहा बेनि उनावहा माख
औ खने आ आ।
मा होनना बुंलायो बेखो? दिनै एवदोंब्ला दिनै फोआ आरो बेखौ। माने दैया गल' गल' जायो नालाय। खोनादों?
औ औ।
हेलौ।
औ खोनादों।
सानसेनि उनावबा साननैनि उनावबो फोजागोन फोजायोब्ला। फैयोब्ला मब्ला फाननैब्ला एसे हाया एसे गोरा जाहैद्रायो आरो फैयोब्ला बे सानसेनि उनावहा जेब्लानाखि दैया एसे जोंबाय। अब्ला बेखौ फोनाय जायो आरो फोयोब ब्ला बेखौ मा होनना बुंङोलाय बेखौ सारो आरो माइख खौ ए माइखौथ' जेनेबा ओ हर हरनैसो समोमनानै दोनखासिगोन सिगांङावनो। फेंखा एसे एसे अरहोग्रोनानै ओमफ्राय फोसिगोन आरो।
उम।
बिदि ओरैनो बिगायावहाय। ओ दुइ केजि आराय केजि बिदि थिन केजिबा इसेफ बांद्रायो आरो।
उम।
बेबायदिहै फोनाय जायो आरो।
ओइ बख होननाय जायो आरो ना आंबो खोनादों माइ फोनायनि बिखय जोंनि खाथि खाथि गामि खाथि खाथियाव फोबाय थादों मानसिफोरा। बे फोनायखौ खोनानानै। बिनि माबाफोरखौ सोंनाया आ जानो गोनां जानाय जि इसेसे जा बिगायावहा आरो फैनाय आरो गायनायनि माद माहा फाराखथि दं होनना सोंनायाव बिथांमोना खोन्थादों आरो जोंहा गायोब्ला खोथिया फोनांगोन फार्स्टआव
औ
खोथिया फोनानै आरो खोथिया माइ हालेवफोरखौ एनानै आलिफोर होनानै
ओम
खोथिया फुनांगोन खोथिया फुनायाव बजासेयाव आथ थाखा सात थाखा लायोनो दानिया
औ
बिनि उनाव होमबा खोथियावनो गोबां नों फास बिगासो गायगोनब्ला खोथियावनो सय साथ आत हाजारसो फैसा थाङोनो
थाङो थाङो
उनाव आरो हाजिरा नाङोनो हाजिराया बिगासेयाव साबा बा सयजन नाङोनो सानसे यावहा
ओम
होमबा फास बिगा सय बिघा माइ गायनो थाखाय दस हाजार बार' हाजार थाङोन ना हाजिरायावनो जानाय लोंनाय होनायजों आरो गावबो खस्थ' खालामफानांगौ जायनो खोथिया रो गानाय मानाय बिदिनो गोबां खरसा जानानै फास बिगासोआवहा पसिस हाजार त्रिस पास हाजार बिदि फैसा खरस जायोनो ओमफफ्राय बिदि बिदि बिदि फैसा गारनानै ओ मा जायोनो ओ माइखौ मोननांगौ समाव माने इसेबां मोनानो आरो
औ
नाथाय फोनायनि बेलायाव बिथांमोनहा बुंदों आरो
औ
मोनाव बिथांमोना सिगां गायोमोननो नाथाय दानिया फोखांनायाव हाबा होन फोनायनि बेलायाव हालेव खौ फास फारबा माने सैबास एवनानै
ओम
माने नों बुंनाय बायदि खोथियाखौ सोमनानै एसे बेरोब्ला खोथिया फोनाय बायदि गेसेंहै फैयोनो आरो आ
औ
आदा फुथि गोगलिनाय बा आदाफोरनिख्रुइसे गुसुंसिन गोलैनाय बा गुबुं गोलैनाय बेबायदि फैयोब्ला खोथिया फुनायनि फैसा बासियोनो माइ गायनायनि फैसा बासियोनो बिदिनो खम खरसायाव गयोनो आरो जेनेबा जुदि हमनानै ला गायनायाव हा
औ
बिगा मोनसेयावहा तिनि हाजार सोर फैसा थाङोब्ला फोनायावहा हाजारसेसोल'सो थाङोनो आठस'सो बेफोरबायदि होमबा गोबां फै सा सिबिं बा ब खम खरसआवनो जायोनो ओमफ्राय बिथिं मोननाय बेलायावबो नायोब्ला
औ
थिं गायनाया हमनानै ला बिस मनसो जायोबा बिगा फोनाया पसिस मनसो जानाय। खौ बिथांमोना मोननो हादोंनो आरो दासिमहालागै। बेनिखायनो माने बिथांमोना गायनायनिख्रुइ फोनाय खौ बांसिन मोजांसिन होनो बिथांमोना ओ सुबुरुनखौ होदों आरो आंनो। बो जोंनिथिंबो नाथाय गायनायावहा फोनायावहा एसे नायनो गोनां जानांगौ जायो होननानै बुंदों। नोंथाङाबो मिथियो खोमा दै सारनांगौ जायनो दैफोर जायोब्ला जौवाबा औ नङाब्ला थि होनो दैया जुदि गोबां जायोब्ला आरो हाग्रा। फोर जायो हाग्रा जानाय समाव माइआ एसे जौवोब्ला मुलि होनांगौ। जायो जानांगौ नोंथाङाबो मिथि
औ निस्सय होनाङो। औ निस्सय निस्सय होनांगौ। आरो बुंनो थाङोब्ला गायनायावहा बुहुद फैसा थाङोना।
औ औ।
आरो दानि मुगायावहा मानसि मोननो थांलिया।
औ।
गोबां बिदिनो मानसिनि थाखाय मानसि मोननो थाखाय हा होगार जायो।
औ।
बेबायदि आरो मानसि मोननो गोब्राब। बेबायदि आरो।
औ।
ओरैनोथ' जोंनिथिं दायो खोथिया फुनाय होननानै बुङोब्ला ओ दस थाखा एगार' थाखा। बेबायदि आरो मुथा मोनसेयाव गोबां। आरो। ट्रेक्टर हिसाबै एवनायाथ' इसिबां नङा थिनस' थिनस' बिस। बेबायदि आरो। एसेबांलाय गोग्लैया अब्लाबो गावनि जानो आन्था माइखौ गायनो थाखाय इसेबां बुरजा फैसा गारनानै गायोब्ला एसे बायनानै गोबां फैसायाव बायनानै जानाय बायदि जायो। मानसिनो महनसे महनसे माइखौ जोङो बायनो थाङोब्ला सयस' सातस'आव मोनो। अब्ला बेखौ जों जेब्लानिखि जोङो गायहोगोन अब्ला बेखौ जोङो सुइद्दस ह' आव बायनानै जानाय बायदि जायो आरो।
खरसाफोरखौ ब्ला हमोब्ला आरो न'।
औ बेखौ हमोब्ला आरो हाजिराफो हमोब्ला आरो खस्थ'आथ' बादानो हो आरो जानाय लोंनायाथ' बादानो हो।
ओ।
गावनि खस्थ'खौथ' हमबावनायसो जाया।
ओम।
बेबायदि आरो बुंनो थाङोब्ला दायो थ' जेनेबा जोंना न'आवनो बयरिं गायनानै दोनखाबाय। दै अवाटार पाम्फ।
औ।
आरो बेजोंनो दैखौ बख'बाय थायो मेसिनाबो। जोंनावनो दंखायो। बे हिसाबै माने सोलिबाय थादों आरो दायो।
आरो न'।
बरथमान।
बेखौथ' मा ओ दा जेनेबा जुन जुलाइयाव गायनानै। अक्ट'बरसेथिंसो अक्ट'बरनि दस पन्द्रथिं हानो मोनहैनाय जागोन खोमा न'
औ अक्ट'बर एसे बारो अक्ट'बर एसे बारो औ नभेम्बर अक्ट'बर।
ओम बे मास
बेफोरथिं थाहैनाय जायो आरो।
बुथुमनानै डिसेम्बरावहालागै जोबहैनाय बायदि जायो आरो न' बिदिबा
सेम्बर हाब बानो माने जोबहैनाय जायो आरो।
फोथारनि खामानिया जोबजोबो आरोना।
औ बेबायदि सिस्टेम हायो।
जायो आरो ना।
औ दैखौथ' सोनांगोन नङाब्ला रानो नालाय। रानलाङो रानलांनायनि चान्स थायो। नोङो जेब्ला माइखौ गायो थिग बेबायदिनो डिउटिया बेबायदि बिदिनो जायो आरो।
औ औ बिब्दिब्ला जों दोनथ'नो सि समानाव दिनै दे दे नोंजों रायलायना मोजां मोनबाय। द